हेलौ अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथांसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
जासिहरबाय नोंथां।
आं नोंथांजों दसे सम सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सम दंना?
औ दं नोंथां।
औ औ औ नोंथां ओ जोङो बिदिनो सानफ्रोमबो। जों मा मा फिसिनानै बा दाउ अमा फिसिनानै जोङो बोरै जिउ जोंनि जिउखौ ओ सोलिलाङो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ बिदिनो ओ गोबां जोंनि बर' न'खरफोराथ' बिदिनो गासिबो ओ साख्रिथ' मोनजोबा नालाय बिदिनो। न'फोरावनो दाउ अमा एबा। बोरमा मोसौ बिदिनो फिसिनानै जोंङो ओ बेपार फालांगिफोरावबो जों जोबोद मदद मोनबोदों नङा ओनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
बिदिनो ओ दा अमा अमाखौ माबोरैहाय फियो नोंथाङा मिथिगौ नामा नोंथां?
ओ आं ओ एफा मिथिया नाथाय आं जिखिनि खौ मिथिखौ इखिनिखोनो खोन्थानोस। दि आरो नोंथांनो।
औ औ नोंथां।
जों गिबियावनो अमाखौ जोंङो गुबुननिफ्रायसो लाबग्रोयो। ओ गुबुननिब दे माने जोंङो हयथ'बा जों बाजारनिफ्राय। हयथ'बा जोङो। सोरनिफ्राय बा फिसा दंबा बेनिब बिसानिफ्राय जोंङो लाना फैयो आरो।
औ औ।
ओम आथिखालावथ' बेनि दामाबो गोबां बांबाय गोदोनिस्रुय।
औऔ औ नंगौ ओ बेदिनो औ।
औ। बिदिनो जोङो बे अमाब। फिसा खौ लाबोग्रोबाय बेनि उनाव जों अमा फिसानि थाखाय जोंङो। ओ गुन्दै बायग्रो नांग गौ आरो। ओ बे गुन्दैनि नामखौ मा होनोमोनथाय आं बावबाय नोंथाङा मिथिगौमोन नामा?
औ नोंथां ओ बे गुन्दैया जोंनि ओ माइ माइ सौनानै मोननाय गुन्दै बेखौबो होजायो लकेल गुन्दै। आरो बिदिनो सिरा गुन्दै बेफोरदि बायदि बायदि गुन्दैफोरनि नाम दं बेफोरखौ होजायो बाजारनिफ्राय लाना फैनानै
औ औ
गुन्दैजों जोङो ओ जोंनियाथ' बिदिनो बांसिनानो अमा फिसिनाय मानसिफोरा सेरेब सावो नङा होमबा? बे सेरेब सावनायनि अफ्रि जेनेबा अफ्रि आग्लायनाय खौ अफ्रि थानायखौ ओ जोङो बे अमानो ओंखामजों अफ्रिजों गुन्दैजों लगायनानै जोङो होयो आरो ओ बिदिनो औ। बिदिनो खायफा खायफा बिदिनो ओ अमाखौ फिसाबो जाहोयो बिदिनो फिसा जाहोआलासिनो बिदिनो ओ देरहांबा बिदिनो बुथारनानै बो हाथाइफोराव फाननानै रां लायो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो अमा फार्मफोर दङ नामा नोंथां?
ओ जोंनि ओनसोलावहाय अमा फाहाम अमा फ्रामथ' गैया नाथाय गोबाङानो माने नखर नखर फिसियो आरो। सोरहाबा मानै सोरहाबा मा थाम सोरहाबा ओ जोंनिथिंहाय गोबाङानो माथाम माब्रै बेफोरबायदि फिसियो आरो
औ औ ओ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव औ दे बुंलाय?
नोंथाङा बुंग्रोदो?
औ बिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव अमा फिसाफोरनि बेसेना बेसेबांहालागै थांदों दा?
जोंनिथिंहाय अमा फिसानि बेसेना ओ ओ मा बुंं ओ ओ बेसे थांदोंथाय आंबो मोजाङै मिथिया नाथाय
औ बिदिनो ओ अमा फिसानि बेसेन ना बिदिनो ओ खमायलाय बारायलाय जाबाय थायो आरो नाथाय बेदरनि बेसेना नाथाय खमायनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो दा जोंनि ओनसोलाव अमा फिसानि बेसेना बिदिनो नै रोजा एबा ओ थाम रो जा बेफोरबायदि जाना दं आरो ओ बाहाय सिगां दाख्लैफोर बिदिनो बा रोजा लागै थां दंमोन आरो अमा
औ।
औ। ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो दाउ फारामफोर एबा बोरमानि मोसौनि बेफोरदि फारामफोर दङ नामा नोंथां?
ओ जोंनिथिंहाय दाउ फारा फार्म बुङोब्लाथाय ओ बयलार दं। नाथाय जों दाथ' ओ लकेलनि बाथ्रा बुङोबाथाय जोंना बेफोरबायसा ओ फा ओ फ्राम गैया आरो। मानोना ओ बेखौ जोङो माने न'आवनो फिसियो आरो माने बिदिनो न'आवनो ओ बि बिदै जाहोबाय बिनि उनाव न'आवनो फिसिबाय न'आवनो दोनबाय न'आवनो बे दाउ फ्रा माने आदार नागिरनानै जायो आरो बे ओंखाम खालायफोरखौबो जोङो होनाय जायो नालाय बेफोरखौनो जानानै देरो आरो ओमफ्राय बेफोरखौनो जोङो देरबाथाय फानबाय हयथ'बा न'आवनो जानाय जायो आरो।
औ औ नंगौ ओ दा जोंनि जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि गामियाव बिदिनो दाउनि हांसोनि बिदिनो फाराम दङ आरो नोंथां। बिदिनो ओ औ बिदिनो दाउखौ दाउफोरखौ जोङो बायनानै गुबुननिफ्राय गोबां बायनानै बिदिनो गावनि हिसाबै बे जेसेबां फिनो बिदि बायना लाबोननानै जोङो न'आवनो ओ फाराम बानायनानै फिनायखौ जों दा नुनो मोन्दों आरो। बिदिनो ओ दाउनि थाखायबो बिदिनो एक्सट्रा आदार दंखायो नालाय बेखौ खौ जोङो ओ गेलामाल दखानफोरनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोयो लाबोनानै बिदिनो दाउफोरनो रानना होनाय जायो आरो
औ औ
ओ बिदिनो नोंथाङा ओ दाउ अमा फिसिनानै बेफार फालांगियाव माबायदि हेफाजाब होयो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा नोंथां?
ओ आं बुंनो थाङोब्ला जोंनि दा बे जोंनि ओनसोलाव बे दाउ अमा आरो बोरमा आरो मोसौ फिसिनाया जोबोद माने ओ जोंनि थाखाय जोबोद माने मदद खालामगासिनो आरो मानोना जों गोबाङानो बेनिफ्राय जोङो माने रां बेफोरबाय ओ बेफोरबायसा आरजिनो हायो आरो बेफोरखौ फाननानै माने जायफोरहा माने ओ जेरै साख्रि गैया जायफोरहा ओ गोबां रांनि गोनांथि जायो बेफोर माने बेफोरखौ माने नांगौ समावहाय फाननानै माने बेफोरनि रांखौ लानो हायो लानो हायो आरो औ जोबोद मदद होयो आरो
औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो गोबां ओ जिब जुनारफोर दं बिदिनो फिनो दङ न'फोराव फिसिजानायफोरखौ जोङो फिसिनानै गावनि जेन'बा नांगौखिनिखौ जोङो फिसिनानै फाननानैबो जोङो निजेनि जि नांगौ बेखौ सुफुंना लानो हायो आरो नोंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ
दा ओ नोंथां नोंथांहा ओ बेफोरबायसा मायाफोर जिब जुनार फिसिदों नामा माने न'फोराव खोनादोंना
औ नोंथां ओ बिदिनो जोंहाबो बिदिनो दाउनि माबा फिसिदोंमोन आरो औ फाराव बिदिनो औ खोनादों ना नोंथां खोनायाखै नामा?
औ औ खोना-खोनादों खोनादों दे बुंबाय थालाय
औ बिदिनो जोंहाबो बिदिनो दाउनि फिसा औ नोंथां बिदिनो जोंहाबो दाउनि फिसा फार्म खालामदोंमोन आरो बिदिनो ओ दाउ न'फोराव दाउ फिसिनायावबो बिदिनो गोबाङानो थाजोबा नालाय गोबाङानो थैनायबो जायो बिदिनो ओ गोबाङा थैयोबो बिदिनो गोबाङा थायोबो बिदिनो लाबबो लसबो जायो आरो
औ
औ ओ बिदिनो फिसिनानै जेन'बा लाब जाबाथाय मोजां मोनो बिदिनो लस जाबा एसे दुखु मो नो आरो औ
औ नोंथाङा दा ओ ब्रयलार फिसिदोंना बे न'नि लकेल दाउखौ फिसिदोंमोन?
औ नोंथां ओ बे लकेल दाउबोनो जायखौ सनालि सनालि दाउ होननाय जायो बिदिनो लकेलबो नंद्राया बे दाउखौ फिसिनाय जादोंमोन आरो औ दाउफोरनि नामाबो गोबां नाम दं बिदिनो गोबांखौनो मिथिया गोबांखौनो बिदिनो मिथि बिदि जायो आरो ।
नोंथाङा जिखिनिखौ मिथिगौ बेफोर नि नामखौ आंनो खोन्थानो हागोन नामा?
औ नोंथां आंथ' ओरै बारा मिथिया बिदिनो सनालि दाउ न'नि लकेल दाउ आरो नामफोराथ' गोबां थायो नालाय बिदि
अ औ औ औ दा नोंथांमोननिथिंहाय ओ बि फोर बायसा बोरमा फिसिनाय
औ नंगौ, औ नोंथां ओ बोरमाखौबो जोंनि ओनसो ओनसोलाव गोबाङानो फिसियो बिदिनो जोंना आरो गामि ओनसोल नालाय बिदिनो ओ हाग्राफोराव गारनाबो दोननो हायो बिदिनो दोनदालबो हैनो हायो बिदिनो सम सम नायबाय थाब्लानो जायो आरो औ बिदिनो गावा गाव बोरमायाथ' आरो जोङो बोरमाखौथ' एक्सट्रा आदार होनो नाङा नालाय बिदिनो ओ मिथिंगानिनो मिथिंगानिनो हाग्रा बंग्राखौ जानानै बोरमा फिसि नामा सजस जादों औ। जों जों
औ नाथाय स स औ औ । नाथाय समबो नांगौ आरो ना देरनायाव
ओं औ ओ बिदिनो समजों लोगोसेसो बिसोरबो लासै लासै देरलांगोन नालाय औ औ
औ नंगौ दा ओ नोंथांनि नोजोराव बबे मोनसे से जुनारा जोंनि थाखाय बांसिन माने मदद होयो आरो बांसिन माने बाहायजाथाव माने
औ नोंथां दा जोंनि होननो थाङोब्ला अमायानो बांसिन जोंनि माबायाव बाहायजाथावगौ आरो एसे जेन'बा जिखिनि आदार होयो इखिनि हिसाबै बिसोरो देरो आरो मो जां आदार होबा मोजां थाबनो देरनायखौ जों नुनो मोनो
औ
अमाखौनो आङो जेन'बा मोजांसिन मोनो आरो बिदिनो थाबबो देरो आरो बेसेनफोराबो बिनिया बेदरफोरनि फिसाफोरनियासो खमायो बारायो नाथाय बेदरफोरनिया बिदिनो एखे रोखोमैनो दा जोंनि ओनसोलाव थाबाय थानाय नुनायखाय अमा खौनो मोजांसिन मोनो आरो आङो फिसिनायखौ औ आरो बे अमायाथ' जों बर' बर' हारिनि मोनसे बेदर होननानै जों मिथिनाय जायो नालाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ
दा नोंथां बिदिब्ला जोंना ओ समाबो जाबाय
औ नोंथां
औ दे बिदिब्ला उनाव लोगो मोनगोन होननानै आसा थाबाय औ दे